हेल
हेल'
खोनादोंना नोंथाङा?
खोनादों नोंथां औ औ खोनादों।
गोजोन बेला सेनि गाहाम हामलायनाय खौ बावहरनाय थाबाय नोंथांनिसिम।
औ गोजोन बेला
अ दा दा आं नोंथांजों सावरायनो लानाय आयदायानो जादों गामिनि आरो सहरारि नि थासारिनि बागै रायज्लायनो लादों आं ओ गामिनि आरो सहरारिनि थासारि बु नैबो गोबां आलदा आलदा जायो। आ गामियाव ग बां बेबायदि जोंङो हाइ फाइ न' बिल्डिंफोरखौहाय नुनो थांङा, गामिनि आबफावायाबो बुंनो थांङोब्ला मोजां जायो मानो फोरब्ला गामियाव बेबायदिनो गोबां बिफां लाइफां फोर दंङ फिसनिफ्राय लानानै गोदोर बिफांसिम गोबां बेबायदि जों बिफां लाइफांफोरखौहाय नुनो थांङो। नाथाय सहराव बुंङोब्ला जोङो बेबायदि बिफां लाइफां लुनो थांनाय अनजिमाया गोबां खो खम आरोना सहराव जोंङो बेबायदि बिफां लाइफांफोरखौहाय बारा नुनो थांङा। सहराव बुंङोब्ला जोंङो फेख टेरिस कम्पानिस बिल्डिंस गिदिर गिदिर बेफोरखौ जों बारा नुनो थांङो।
उम
बेबायदि पाक्कानि न'फोरखौबो नुनो थांङा गोबांङानो बेबायदि हाजोंहाय बानायनाय न'फोरखौहाय नुनो थांङो। आरो बुंनो थांङोब्ला ओ जानाय लोंनायनि बागै बुंङो थां थांङोब्ला सहरारिजनि सरारिफोरनि जानाय लोंनायनिख्रुइ गामिनि जानाय लोंनाया बांसिन सिम हमपोल आरो हेल्डिसिन होननानै बुंजायो। मानो बुंङोब्ला गामिनिफोरा बेबायदि ग सहनि बेबायदि गोबां बेबायदि मस्ला मस्लि होनानै बा बेबायदि संनानै जाया बिथांमोननि जानाय स्टाइल गोबां बेबायदिनो सिमपोल जायखौ जानानै बिथांमोननि देहा हायाबो गोग्गो थायो आरो बेबायदिनो नो बिथांमोना बेबायदि बारा बेमार आजारफोरखौबो जानायखौ नुनो मोना। बिसोरनि देहायाव बेराम जानायखौ जोबोद खम नुनो मोनो नाथाय सहराव नायनो थाङो ब्ला बिसोरनि लाइफ स्ताइला गोबां आलदा बिसोरनि जानाय जोमनायाबो आलदा आलदा बिसोरनि जानाय लोंनाया जादों बांस सिन बेबायदिनो अइलि ओ फुड जानाय बा बेबायदिनो बाहेरनि बुस्थु बारा जानाय जाय खौ जानानै जोंनि देहायाव गोबा आ बेबायदिनो खहाफोर जानो हायो जोंनि देहा सायाव बेरामनि बेबायदि साग्लोबनायफोर जानो हायो गोबां बेबायदिनो बेरामफोरबो जायो आयो थांङोब्ला ओ सहरावबो बेबायदि ओ सहरावबो खायफा बुस्थुफोराहाय माखासे बुस्थुफोरा मोजां जेरैबायदि गामियाव जों एबायदि ओ गोबां हाइ फाइ स्कुलफोरखौहाय नुनो थाङा। गो गोजौ थाखोआव फरायलां नो था खै बेबायदि खाबुफोर गैया। गामियाव खाथि खालायाव हस पिटालफोर गैया बेनि थाख खैर गामियावबो गोबां गोब जायो आरो ना। ओ मानो बुङोब्ला गा गामिनिफ्राय जुदि सोरबा सासे फरायसायाहाय ओ गोजौ थाखोआव फरायनो नागिरदोंब्ला गामियाव बेबायदि सुब बिदाफोरखौहाय नुनायखौ मोना ओ मानो होनोब्ला गामियाव ओ थाखो आ थाखो बा बा थाखो द' सेम बेबायदि फरायसालिखौहाय नुनो मोनो आरो बाखि गोजौ थाख खोआव लां थांनो थाखायब्ला बिथांमोना सहराव बेबायदिनो गिदिर गिदिर ओ फरायसालिफोरावहाय थांनो गोनां जायो जेफोरा गामियाव गैया। बेखौ फरायनो थाखैब्ला गोजौ थाखोआव फरायनोब्ला गामि सहर गामिनिया सहराव थांनांगौ गोनां जायो आरो ओ बुंनो थांबावोब्ला ओ जेरै गामि गा
औ औ हेलौ' नोंथाङा खोनादों ना? हेलौ हेलौ नोंथांनि रावखौ खोनायासै।
बिदि सहराव थानायनि सुबिदा दा आरो ना आरो बुंनो थाखाय थाङोब्ला आबहावानि फारसे बुंनो थाङोब्ला गामिनि आबहावाया साबसिन आरो गो गोसिन मानो बुङोब्ला गा मियाव ओ बेबायदि गारि मथर सालायनाय फोरा जोबोद खम बेनि थाखाय बेयाव बार गुबुंले जाया बेनि जायनि थाखाय आबहावाया गोग गोथायो नाथाय सहराव बुंनो थाङोब्ला बेबायदिनो गोबां फेक्ट'रिस फोर दङ गारि मथ टर दङ जायनि थाखै बारा गुबुंले जायो आरो गुबुंले जानायनि जाहोनाव गोबां बेबायदिनो बेराम आजार फोरबो जायो दा आरो बुंनो थांबावोब्ला बारल' गुबुंले जाया नाथाय सहरफोरावहाय बेबायदिनो ड्रेन फोरावहाय बेबायदि दाखोर दाला लेथ्राफोर गारनायजों दैयाबो गुबुंले जायो आरो बेबायदि दै गुबुंले जानायखौ जोङो गामि-गामि फोरावहाय ब्ला गामियाव बेबायदिनो हा दैमा दैसाफोराव बेबायदि लेथ्राफोरखौहाय गारनायखौ बारा नुनो थाङा जायनि थाख खै गामिनि दैफोराबो गोग्गो जायो नाथाय जों बिथिंहाय टाउन सहरफोरावहाय फैयोब्ला मोजां दैबो मोननो थाङा दैयाबो गुबुंले जायो। बाराबो गुबुंले जायो। आरो बेल' नङा ना थाय बेबाय दिनो गोबां लेथ्रा बेबायदि मोनामनायफोर ओ फैयो सहरफोरावहाय बेबायदि गाज्रि दाखोर दाला फोर गारनाय फिन गारनाय फोरनि थाखै औ ओ दा नोंथाङा बेनि बागै माबाफोर बुं नो हास्थायदोंना?
आंबो दायो बे समावहाय नोंथांजों सावरायनो बे खाबुखौ होनायनि थाख खाय बेलासिनि गोजोन हामग्लायनाय बाव हरनाय थाबाय नोंथांनिसिम आरो आं दायो बेस समावहाय नों नोंथांजों आरो नोंथांनि बुंनायजों आं बेखौनो सावरायदनो सानदों गामियारि आरो सहरारि दिनै गामियारि होब्ला जोङो जोंनि गामियारि ओनसोलावहाय गोबां ओ जोंनि गामिनि जाना जानाय लोंनाय बेबायदि आलादा आरो सहराव जानाय लोंनायफोरो आलादा जायो जोंनि गामियारिफ्राव जानाया मानो होनब्ला जोङो जोङो जोंनि बारि खनाफोरावहाय जोङो मैगं थाइगंफोरखौ गायनानै जों गाव गावनो जोंनि जानायनि थाखाय जोङो बुथुमनानै दोननानै आ आरो जों बेफोरखौ जानो हायो मैगं गोथां बा जिखुनु मैगंफोरखौ जोङो जोंनि जानायनि थाखाय जोङो बुथुमनानै लानो हायो थिग बेबायदिनो सोहोराव थानाय सुबुंफोरा जेरै बिसोरो गावसोरनि ओ बिदि गोदान गोदान दान खादान खादान ओंख्रिफोरखो संना जानो इसा जाब्ला बिथांमोन मोननो हाया मानो होनबा सहराव थानाय आइ जा बे मैगं थाइगं फानग्रा बा फालांगिफोर बिसोरो बेबायदि ओ बासिया मैगंफोरखौब्लाबो बिसोरो लानानै दोनथुमनो गोनां जायो उनाव जानो थाखाय बिथांमोना बे सहराव थानाय सुबुंफ्रा बायथुमना दोननो गोनां जायो बिदिनो बिथांमोना बेबायदि थाइगंफोरखौ मोनजानो हाया आरो सहरनि बारहावाफ्रा एसेब्लाबो आलादा जायो मानो होनोब्ला गारि गुरा खारनायनि उखुन्दैनि गेजे जेरै बिफोर बि बेबायदि गाज्रि जायो उखुन्दै आरो हा बाला बेबायदि गाज्रि अक्सिजेनफोरा दिनै सहराव ओंखारो बे गेजेरजोंनो बिथांमोना गावसोरनि जिहेथु मोजां बेबायदि आबहावाखो सहराव थानाय सुबुंफोरा मोजाङै मोननो हाया दिनै जों नि गामि गामियारियाव थानाय बा गामियाव थानाय बारहावाया एसेबाबो आलादा जायो ओ गोलोम बोथोराव अब्ला जोङो जोंनि सायखुमफ्राव थानानै गोजोनै बारफोरखो लानो हायो आरो बे थाजिम खालामनानै जोङो गोजोन बेबायदि खालामनो हायो आरो बिदिनो जानाय लोंनायनि बेयाव थानाय जायफोरा जोंहा जिहेतु मैगंआ जिहेतु जोङो संनो थाखाय सर्ट जादोंब्ला बै न'खरावहाय जिहेतु गायना दोननाय बेखौ जोङो ओ बदल हिसाबैबो जोङो लायथ'नो हायो बा जोङो थांब्रबनानै गोदान गोदानहै जोङो बायना लायब्रबनानै जोङो बे ओंख्रिफोरखौ संनानैबो जानो हानाय जोंहा बेबायदि राहा लामा दोङो गोबां बिथिङावनो जोङो गावजों गाव अनज्लायनानै ओ नुसोंसेनि लोगोआरिफोरजोंबो जोङो गथायसे जानानै जोङो थांलाय फैलाय खालामनानै जोंनि नांगौ नाङा बेफोर जोङो नै सियारा फोरमायलायनो हायो। जोंहा दिनै माबायदिमोन जों मा ओंख्रि जानाय जों माबायदि बिदिनो जों थांलाय फैलायै जोङो जिरायलायनानै जोङो सावरायनो हायो नाथाय सहराव थानाय सुबुंफोरा दिनै ओ गाव माने जेरै जों सहराव थानाय भारायाव थानाय सुबुंफ्रा गावनो हारसिं न' सिङाव थानानै गावनि न'खरजों थानानै बेबायदि जिहेथु गावनि साननायफोरखो बा गावनि लोगोफोरजों फोरमायलायनो सानब्लाबो दिनै बिथांमोना बेबायदि खाबु फोरखो मोननो हाया बिसोरो गावसोरनि न' सिङावनो थानानै बेबायदि गु दुं सान्दुंखौ लानानै बाबो गरम बो गरमबाबो न' सिङाव थानानै फेनफोर सलायनानै बिथांमोना बे बारफोरखौ लानो गोनां जायो बारफोरखौ लानो गोनां जायो नाथाय जों बे गामियाव थानानै जोङो बे कारेन्टनि बारफोरखौ लायालासेनो जोङो बाहेराव थाबायग्लांनानै गिदिंग्लांनानैहाय जोङो बेबायदि गोजोन बारहावा आबहावाखौ जोङो मोननो हायो आरो बेबायदिनो गोबां दिनै सहराव थानानै गोबाङा बेबायदि गावनि जानायनि खेट्रआव हटेलफ्राव थां नानै जानानै गावनि देहानि फारसे गोबां बेबायदि बेमार आजार बा देहानि खहा खालामना लानाय बे मोनसे गोबां जों जानायनि सायाव बे जिखौ जानाङा जिहेथु थावफोर गोबां बेबायदिनो मिक्स खालामनाय बुस्टु खौ बा बेसादफोर लानो निसय देहाफोरा गोबां प्रब्लेमाव गोग्लैयो जों गामियाव थांनाय नानै जोङो होयै जल खालामनानै जायोब्लाबो नाथाय सहराव थानाय गोबां सुबुंफ्रा ना बेदर बेदर जानायनि गेजेरजों बारासिया जानायनि गेजेरजों गावनि देहानि फारसे खहाजानाय बेफोरबायदिखौ जोङो मिथिनो मोनो आरो बुजिनो हायो। दायो नोंथाङाबो बे समावहाय जोंनि सहरारि आरो गामियारिनि सोमोन्दै आङो नोंथांनो बे समखौ होबावनाय जाबाय। हेलौ नोंथां हेलौ। हेलौ। हेलौ नोंथां खोनायासै अब्ला जोङो दिनै सावरानायखौ बेसेयावनो दोननोसै।